औ
खोनादों
औ
नोंथाङा दायो फ्रि ना
औ फ्रि
नोंथांजों आङो दायो मोनसे ट्रफि लाना फैदोंमोन।
औ।
जोङो सोलोंथाइनि बागै सावरायनो हागोन नामा?
हागोन दे
सोलोंथाइ दानि जुगावथ सोलोंथाइ माने बहुद बादिनांलायनाय बायदि जायो माने गावजों गाव
औ।
ओमफाय जोंनियाव सोलोंथाइ गैयाबानो दानि जुगाव जेबो माने माबायानो गैया जेबो मोनसे खामानिखौनो मावनो हाया मोनसे जायगायाव थांनो हाया माने सोलोंथाइ गैयाबा जोंङो मोनसे गोथ गो थौ हाखराव गलांना थानाय बायदिसो जायो जोंहा सोलोंथाइ गैयाब्ला आरो जोंङो सोलोंथाइखौ ओरैबायदि नांगौ जायो दि दानि जुगावहाय जोंङो मोनसे मोनसे एसे माने गारि मथर गाखोनो थाखायबाबो गाखोनानै बेलेग जायगायाव थांनो थाखायबाबो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ।
औ।
आरो जोंनिया दायो सोलोंथाइ सोलोंथाइ लानायावबो ओरैबायदि प्रब्लेम जाबाय माने जोंनियाव दायो बिदि जानानै दङ जों माने गामिनि मानसिफोरा सरकारि स्कुलाव सोनो नागिरला माने सोलोंथाइ लानो प्राइभेट ओ स्कुलावसो सिगोन इदिनो गावजों गाव बादिलायनाय जेरै टिप्स जन हारि लाना होनाय
औ।
बिदिनो ओमफाय जेरै सरकारि स्कुलफोरा बेफोरबायदिनो थैनो थां थैनो माने इदिनो माबा जानो थांबाय गोमालांनो हमबाय बिदिनो बबेबा बबेबा जायगायावथ सरकारि स्कुलखौनो नुबावला। जोंनियाव आरो आरो जेरै दायो जोंनियावबो जाबाय दं बिदिनो गोबां जेंना जेरै गामिनि मानसिफोरा प्राइभेट स्कुलाव सोनो होआखै सरखारि स्कुलाव सोनो सोनो होदों। जेरै दिन आं सरकारि स्कुला थैनानै थाङोब्ला जोंनि जों बयबोथ एखे नंजोबा नालाय खायफा मानसिया प्राइभेट स्कुलाव सोनो हायो खायफा मानसिया सरकारि स्कुलाव सोनांगौ गोनांथि जायो बेफोरबायदिनो सरकारि स्कुल स्कुला थैनानै थाङोब्ला थैनानै थाङोब्ला जोंङो बै माखासे जाय मानसिफोरा माने बांद्राय प्राइभेट स्कुलावबो सोनो हायिफोरा बहा सोगोन जागोन नालाय बिनि थाखाय ओंखायनो गोबां प्रब्लेमबो जायो जेंना सोमजिदों आरो दानि आथिखालनि जुगावहाय जोंनिया माने कलेज फार्स्ट इयार सेकेणड इयार कलेज फरायनो थाखाय टाउन सहराव थांनांगौ गोनांथि गैलिया जायगायावनो खाथि थियावनो बा हायस्कुल इमि स्कुलजोंनो लोगोसे फार्स इयुन सेकेन सेखेनयारबो माबानानै होबाय
औ
आरो जोंङो बर जों गावनि रावजोंनो जोंङो फार्स्ट इयार सेकेणड इयार फरायनो हायो आरो जोंहा बेफोरबायदिनो फरायनायावबो जेरै माखासे गोबां नांगौनि गोनांथि जायो बेफोरखौ जोंङो जोंङो माने खायफा बिदिनो गोबां सरखारनिफ्रायबो हेल्प मोनो जोंङो दानि जुगावहाय गोबां मासावनो मास स्कलारशिप हाबो एबा जोंहा नांगौखिनिखौ ननिफ्राय होनो हायैखौ बांसिनानो जोंङो सरखारि स्कुलाव हाबबा जोंङो नांगौ खिनिखौ मोननो हायो आरो जोंहा जोंनि टाइमावथ बुहुद खस्थमोन जोंङो टाउन जोंनियाथ गामि बिथोरनिफ्राय टाउनसिम थांनो थाखाय जोंहा बुहुद खस्थ जायोमोन‌ स्कुल कलेजाव फरायनाय कलेज फरायनाय टाइमावहाय जोंहा बेफोरबायदिनो साइकेलजों थांनानै ससेनिफ्रायसो गारि गाखोनानै थांनांगौ गोनां जायोमोन। आरो जोंहा माने इकजाम हारि जाबाबो जोङो बुहुत खस्थ' जायोमोन। बिनि थाखायनो जोङो रुम थानांगौ गोनां जायोमोन टाउन सहराव। आरो बे रुम थानायावबो नोङो जे सोलोंथाइ एबा रोंगौथि गैयाबा नोंहा मोनसे मोजां रुमबो मोननो थाङामोन। नोंखौ फाल थु हारिबाथाय नों खौ मोनसे मोजां रुमावबो दोना आरो नों गावनो गाव लाजिनो ओंखारो एबा गिनाय फैयो आं इदि रोङा इदि हाया होननानै। बिनि थाखायनो सोलोंथाइखौ जोंनो बुहुत गोनांथि आरो दायो।
औ।
औ। ओमफाय जोंहाथ'
होननो थाङोब्ला सोलोंथाइ सोलोंथाइनि सायाव आरो जोङो मोनसे आबाद आबाद मावनो एबा मोनसे माने गावनि बिजनेस मावनो थाखायबाबो जोंनो सोलों थाइखौ नांगौ। सोलों थाइ गैयाबा जेबो जाया जेरै आबाद मावनायाव मोनसे मुलि होनोबा जोङो आबादावहाय एम्फौ खारनायनि मुलि होनोबा जोङो बै मुलिनि नामखौ जोङो फरायनो रोङाबा एबा जो जोंनाव रोंगौथि गैयाब्ला जोङो बे मुलिखौ जानला मोनला होनानै जोंनि आबाद मावनाया बुहुद खहा जागोन। बिनि थाखायनो सोलोंथाइखौ नांगौ। बिजनेसावबो जेरै माबा मोनसे सोरबा माबा मोनसे बियोब्ला एबा माबा मोनसे होनोब्ला नोङो बिनि फिननायखौ होनो हायाब्ला एबा बे बिनायखौ हरनो रोङाब्ला नोङो फरायनानै एबा नायनानै बेयावबो बुहुद खस्थ' जायो आरो ना। दायो नोंथाङा मा बुंनो सानदों सोलोंथाइनि बागै।
गासैबो बिथिङाव सोलोंथाइनि गोनांथि जायो आरोना
उम।
हमना ला आंनि खोथायावनो बुंनोसै गोदोनि दिनाव जेरै जोङो मा होनो माखासे दोरोङारि नेम खान्थिजों जों आबाद मावोमोन ओ दानि टेक्न'लजि बेफोरनिथ' जेबो बाहायनाय गैयामोन ना
औ।
गोदो दिन थांबाय नाथाय दानि दिनाव जोङो गोबां सोलोंथाइनि गेजेरजों गोबां बुस्थुफ्रानो जौगाबोबाय जेरै हाबादनि थाखाय जोङो गोबां मेसिनफोर ओंखारो दिनै माइ गायग्रा मेसिन ओंखारबाय ओ बिदिनो जेरै गोदो नांगालोलजों हालौवोमोन बर'फ्रा दा टे क्टर ओंखारबाय माने जों गोबां समखौ बासायनो हासै आरो ना जोङो दिनै मा होनो आबाद मावनो थाखायबो नोङो आबाद मावनो थाखायबो जों सोलोंथाइ लानो हायो। बेफोर मावनायनि थाखाय सोलोंथाइ लायोब्ला जोंनाव बांसिन गियाना फैयो माने जों गोदान मुगाजों खारफानो हायो। स' माने जोंनाव गासिबो माने आबाद मावनायनि बिथिङावबो जोंनो सोलोंथाइनि गोनांथि जायो बेनिखायनो आथिखालाव सोलोंथाइआ ओरैबायदि इम्परटेन्ट औ
अ
जों बयबो सोलोंथाइ लानाया गाहाम। आरो जोंना मा जायो ओ गामि ओ-ओनसोलाव ओ स्कुलाव थांसै एल पि स्कुलाव थांसै एल पि स्कुलखौ खुनुरुखुम पास जानोसै बिनि उनाव खायफा खायसे खायफाफोर सुबुङा बेखौबो इम्परटेन्ट होआ आरो ना माने ओ क्लास फाइभसिम फरायना थायो सिक्स सेभेनसिम फरायनानै थायो। अब्ला बैसोर मानसिया माने सोलोंथाइनि आबुं गियानखौ मोनैयाव ओ गावनि ओ थांखि फारसे हो सोनो हाया जायो। माने साननायफ्रा माने मोजां साननो हायि बेफोरबायदि जायो आरोना। बेखायनो गोजौ सोलोंथाइ लायो बा जोंनि साननाया मोजां जायो जों गिदिर गिदिर खोथा साननो हायो। जिउआव माने सासे बुजि गोरों मोजां सुबुं जानो हायो आरो ना माने गोजौ सोलोंथाइ लायो
उम
हेलौ
औ खोनायाखै?
औ
हेलौ हेलौ औ खोनादों
ओं
ओमफ्राय औ नोंगौ दानि जुगाव सोलोंथाइया बहुत गोनां गोनांथि आरो आं बुंनो सानोदि जोङो उम सोलोंनानै लानाया गावनि थाखायनो बहुद माने खामानियाव होयो एबा
औ
लाइफ खौ जों साकसेस खालामनो हायो एबाबा
उम
जोङो गावनो गाव ओ सोलोंथाइखौ मोननानै थायो एबा रोंनानै थायोब्ला जों गावनि थाखायनो इयुन जिउ राहायाव मोजां जायो।
उम
आरो जों गावनो गुबुनखौ मा होनदों?
औ आथिखालावथ' गोबां जों लाइक बुंनो थाङोब्ला इदुकेसननि बेलायाव गोबां कम्पिदिसोन जासै नों एदमिस नि थाखायबो कम्पिदिसोन नों अब बबा ओ जबनि थाखाय भेकेन्सि ओंखारोब्ला बाहाय नों बेहायबो कम्पिदिसोन
औ
सेलेक खालामनायाव बिराद माबा जायो आरो ना माने जायनो
औ
जानो हागोन बेनि थाखायनो माने जों गोजौ सोलोंथाइ लायोब्ला मोजां आथोन बेयाव
उम
अ बिब्दिनो
दायोथ' समाबो जाना फैबाय औ दे